औ
ओम माबे टपिकखौ लानानै रायज्लायनो जों सानैजो दा?
औ जोङो दा जेनेबा साहा लोंनायनि सायाव रायज्लायनो हागोन आरो ना। साहा बिलाइ साहा लोंनाय बेनि सायाव। होमबा ओ नोंथाङा जे जागायग्रोनो सानदों ना आंखो जागायग्रो नांगो बुंबानो जाबाय।
आं जागायनि फार्स्टाव जेनेबा आं नों मोनसे कुइसन सोंनि।
औ जायो।
फिसा ओरैनो ओ साहाखौ नोंथाङा माबे माबे टाइमाव लोङो आरो साहा लोंनानै नों माबादि मोनो बेनि बागै सथ बुं।
औ थारैनो साहा लोंनानैथ आं मोजां मोनो माने साहा लोंग्राखा आरोना उन्दैनिफ्रायनो। जोंफोरनि जेने नयाव बिदि सा लोंनाया सोलिखायो नालाय बुंनो थाङोबा खानसेयाव खेबनै गाहाम सा लोंनाय जाखाथारो आरो जोंफोरनि नयाव बिदि फुङाव उथिनानै जेनेबा एसे फ्रेस मोखां आरि सुखांनानै फुंनि साहा लोंनाय जायो आरो बेलासियावबो बिदिनो ओ मोनाबिलि समाव बिदि साहा लोंनाय जायो आरो। बांसिन जोंफोर जोंनि नयाव बिदि गाइखेरनि सा लोंनाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननि नोंथांमोननि न नखराव मा बायदि सा लोंनाय जायो ना बेनि सोमोन्दै नों थाबो फोरमायजागोन एसे।
अ साहाखौथ जोंबो लोङो बा जों गासिबोआनो साहा लोंखायो मेक्सिमाम आङो माने लाल साहा लोंनानै बांसिन मोजां मोनो आरो संख्रैनि।
औ
ओ नोंनाव मोनसे फिसा कुइसन सोंबावनि आङो। साहा लों साहाया माने साहाखौथ लोङो साहाया देहानि थाखाय माबाफोर मोजां खामानि मावो नामा?
अ बेथ साहाखौ नांगौ खिनिखौ लोंनांगौ होनना सानो आरो आङो। जेनेबा
ओ
खायफाबा समाव जोङो खायफाखौ नुनो मोनो ना बिदि अफिसाव थानाय मानसिफोरा आरो ना सानसेयावनो खेबथाम गाहाम खेबथाम खेब्रै गाहाम साहा लोंनाय जायो बिसोरा। गायखेरनि सा अब्ला बेफोरबायदिया इसे गेस्ट्रिक आरि जाहोयो आरो ना। जोंनि थाखाय एसेबां मोजां न माबा आरो साहाखौथ जों बि बिदि सिनि होनानैसो बांसिन साहा लोंनाय जायो नालाय बेवहाय एसे गोदैया जोंनि देहायाव हाबोबा एसे देहानि थाखाय खहा जायो आरो ओरैनोथ' खेबसेखौ लोंजायो दिनाव मोजां आरो जों एसे जेनेबा आराम मोनो देहा हो एसे मेंगानायफोरखौ मेङोब्ला एसे मेंगानाय बायदि मोनो आरो साहाफोरखौ लोंनानै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जे बुंबाय ओ बिदि जेनेबा लाल साहा लोङो लाल सा फिसाया साबसिन आरो बुंनो थाङोब्ला गाइखेरनिफ्राय लाल साहाया मोनसे जेनेबा मुलि बायदि जायो आरो बेनिफ्राय आरो बेयाव ओमफाय नोंथाङाथ' आरो संख्रिनिसो लोंबावो जोबोद मोजां आरो
उम
ओमफ्राय आं नों थांनायाव मोनसे कुइसन सोंनोसै सोंथि सोंनोसै जेनेबा नोंथाङा साहाखौ माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना साहा माबायदि बानायो
फार्स्टआवनो जोङो जोंनि जखानि खपसे बा खाबनैनि थाखाय जों दै लाबाय थेख्ला लाबाय दै लाबाय ओमफ्राय दैखौ फुदुंबाय फुदुंनानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जों साहा बिलाइखौ होबाय साहा बिलाइ होनानै संख्रि होबाय बेयाव ओमफ्राय आरो नों जुदि हाइजेंबो होजायो बेयाव गोथाव जानायनि
औ
मोदोमनायनि थाखाय तेजपात बिलाइफोरबो होजायो नों गोसो बायदि फुदुंना लोंनो हायो आरो साहाखौ बेलेग बेलेग स्टाइलनि बा बेलेगफोरा ओरैनो नरमेलबो लोङो साह बिलाइ ओमफ्राय सिनि ओमफ्राय दै होनानै बेखिनिआनो
औ बेखिनियानो साहानि बानायनाय सिम्पोल माने गोरलै बिदि सा साहा बानायनायनि जोंनि माबाया बेनिफ्रायथ' आरो नुनो मोनो आरो साहाखौ बायदिसिना बिदि होदेरनानै लोंजायो जों आरोना नोंथाङा बुंनाय बायदि सोरबा बा हाइजें होनानै लोंनोसै सोरबाबा बिदिनो गाइखेर नि साफोराव मा बुंगोन बेखौ बै मोनसे बेगर जे थायोमोन मोदोमनाय इ इलायचि अ इलाइसि बेगर थायो बेफोरखौ होयोब्ला मोदोमसोनाय मोनो आरो गाइखेरनि सायावबो होजायो बा लाल साहायावबो होजायो आरो ना बेनिफ्राय आरो बिदि खायसे जिनिसफोर दंबावो नामखौथ' आं मोजाङै मिथिला
औ
बिदिनो खालामनानै लोङो आरो इनिफाय नोंथाङा मिथिगौ ना सायाव साहा बिलाइनि अनगायैबो जोङो खाफा जेनेबा सा लोंनो थाखाय साहा बिलाइनि अनगायैबो माबा मोनसे बाहाय जायो नामा जि सा बायदि जों लोंनो हायो
आं मिथिनायावथ' आंहा साहा बिलाइजोंसो लोंनाय नलेजा दङ ओमफ्राय गुबुन बिदिजों आं लोंफेरनो मोनाखै माने आं बेनि सायाव आइडिया गैया
औ आङो खोनादों आरो जेनेबा बेफोरबायदि बिदिनो साहानि अनगा गायोबो जोङो साहा बायदियानो जायो आरोना बै ओ माने खायफा लाइफांफोरबो दोङो जेनेबा मा बुंगोन होनगोन बेखौ बिदि सेमफ्रोमनि बिलाइ सेमफ्रोमनि बिलाइफोरजों जोंबो साहा बायदि खालामनानै लोंजायोनो आरो ओमफ्राय औ पाहाराव मोननाय माबा मोनसे बिलाइ आरो हाग्रा बिलाइ बायदि गोलाव गोलाव दङ आरो बेखौबो साहा बादि खालायनानैनो लोंजायो आरो देहानि थाखाय मोजां आरो बिदि होननानै खोनायो आरो बेनो
नोंथाङा मोनलोंफेरबाय नामा
औ आङो बिदि सुमफ्रामनिखौथ' लोंनाय जादों आरो एसे साहा बादियानो जायो जायो साहा बिलाइनि जाबायदि औ टेस्ट दङना बेफोरबायदिनो जायो आरो
औ टेस्टआ बेना माबायदि थारमाने गो
एसे गोफाहां बायदिया फिसा बिलाइ बायदियानो जायो आरो कालाराबो औ कालाराबो एसे जेनेबा गोथांहां बा बिदि इसे गोजाहां इफोरबायदि जायो आरो
उम
लोङो आरो मानसिफोरा फुङाव बिदिनो देहानि मोजां मोजांनि थाखाय खायफा माबा बिदि बेमार आजार जानाय मानसिफोराबो देहा गोग्गोनि थाखाय लोङो होननाय लोङो आरो मानसिफोरा बिदि
मानि थाखाय मुंदांखा
मानि थाखाय
औ
बुंदो नोंथाङानो हेलौ
औ
औ मानि थाखाय बुंदो नोंथाङानो
जोंनि आसामा साहा बिलाइनि थाखायनो मुंदांखा मानोना जोंनि भारत हादराव माने जोंनि आसामावनो बांसिन साहा बिलाइखौ मोननाय जायो आरो जोंनि आसामनि ओखायनो बे सा बिलाइखौ गासिबो माने स्टेटाव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो आरो ना नोंथाङा बेनि बागै मिथियामोन नामा मा
औ मानो मिथिया जानो आं आसामावनो थायो ना
औ औ
ओ आसामनि अनगायैबो बबेयाव साहफोर मोननाय जायो नोंथाङा माबा मिथिगौ नामा जेनेबा जोंनि बिदि भारत जायगायाव
जोंनि आस सामावनो बांसिनैनो मोनो मोननाय ओमफ्राय गुबुन जायगायाव आं मोननायखौ आं बारा खोनाबाङा गायो जां एसे एनै अबेबा बबेबा जायगायाव सिबां नेमखौ बे सन खालामनो हानाय नङा मानोना बिदि इसेबां नलेस गैया।
अ आसामावथ मोनो सा साहा बिलाइ बागान दङ। बेनि अनगायैबो जोंफोरा दङ जों फोरा बेखि ओ दार्जिलिं साइडखिबो मोजां मोजां जेनेबा बिदि बागानफोर दङ बेनिफ्राय आरो बै ओ मा बुंगोन केरेला तामिलनाडु बे साइडजाबो बे साहा बिलाइखौ मोननाय जायो आरो ना। कन्याकुमारि साइड जा बेफोर जाबो बिदि ओ गोबां माने समायना समायना बागान नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो। नाथाय आंनि खोनानाय बादिब्ला बे जोंनि आसामनि आरो बिदि दार्जिलिंनि साहा बिलाइनि जा गुन बेयो साबसिन होननानै बुंनाय जायो आरो।
उम जाय खोथाखौ आं मिथियामोन दिनैसिम नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। मानोना आं साह बिलाइखौ आसामावलसो मोनो होननानै मिथिगौमोन आरो जेनबा गुबुनाव गायबाबो नाम नेमफोरखो मिथियामोन दा नोंथाङा मेनसन खालामना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ गोजोननाय थाबाय। बेनिफ्राय आरो नोंथांखौ माबा मोनसे सोंनो सानबावबाय आङो। ओ बे जाबाय जेनेबा मा बुंगोन बे ओ सा बिलाइखौ नङा थारैनो जेनेबा मोनथियै जानांगौ।
सोंथिखौ खेबसे सों फिननायानो खोनायासै नेदा गैयामोनदां
औ साहा बिलाइखौ जोङो खानानै साहापत बानायो आरो ना। मा बायदि सापात बानायो जेनेबा बोरै जों लोंनो हानाय जायो। नोंथाङा मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
एसेबांथ गुवारै मिथिया थेवबो सर्टलि आं बुंनि बेनि सायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ सिगाङां निमाहा बिगारनाय जाबाय।
बुंजागोन।
साहाखौ जों फार्स्टावनो खाबाय। खाना लबनानै बे साहा बिलाइखौ जों फोरानो फोराननानै ओमफ्राय मेसिन दंखायो बे मेसिनाव साहा बिलाइखौ स सोनानै माने बेखौ फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हायो आरो बे बिलाइखो हानानै ओमफ्राय बेयावनो थारमाने जि दोनाय दङ मोनसे बेयाव हिट खालामबाय आं बारा मोजाङै मिथिया मिथिनायालाय।
औ आंबोथ एसेबां आंबोथ एसेबां मोजाङै मिथिया। नोंथाङा जाबायदि बुंदों बेखिनिखौनोल आंबो मिथिगौ आरो।
ओम
दा जोंनाथ' समा जाबाय
गोरान खालायो बेनिफ्राय फिसा फिसा खालायो बेखिनियानो औ हामबायसै होनोमबा टपिकखौ फोजोबनोसै
नोंथाङा दानना हो